हेल' नोंथां खोना नोंथां
नोंथां
अ खुलुमबाय खुलुमबाय नोंथां औ
ओमफ्राय नोंथांनो आं फन्द्राय दि नोंथां नोंथांजों आङो माखासे जोंनि हारिनि दोरोङारि गानग्रा सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां आं नोंथांनिफ्राय बेनि सोमोन्दै एसे मिथिजानो लुबैदों।
औ औ नोंथां औ हागोन हागोन नोंथां हागोन औ दे बिदिब्ला ओ जोंनि हारिमुनि गाननाय जोमनाय ओ हारिमु होनोब्लाथ जोंना बेनो ओ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोर गासैखौबो लानानै जों मोनसे हारिमु होननाय जायो नङा होमबा नोंथां दा बे मोनसे हारिमुनि थाखाय जोंनि गाननाय जोमनायाबो मोनसे गाहाय बाहागो होननानै जों बुंनो बुंनांगौ बुंनो नांगौ मानो होनोब्ला गाननाय जोमनायानो मोनसे हारिखौ सिनायथि होयो। दा जोंनि हारिमुनि गाहाय गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला हिनजावफोरनि थाखाय बेहाय दखना जोमग्रा आर'नाइ आरो हौवाफोरनि थाखाय बुङोब्ला गामसा आरनाइ बेनो आरो जोंनि ब र'नि मोनसे ओ हारिमुनि गाहाय गाननाय जोमनायाहाय दा जोंनि आरनाइयाथ' जाहैबाय जोंना हिनजावफोराबो आरो फोराबो लायो दा बे आरनाइखौहाय गोदोनिफ्रायनो मोनसे ओ मा होनो बेबायदि हिसाबै ओ बाहायबोगासिनो दं आरोखि ओ जेरावहाय बे आरनाइख खौ जोङो ओ माबा मोनसे मा होनो ओ फ्रग्रामफोर जायोबा जोङो बेखौ बाहायो। बा मोनसे ओ फोरबोफोराव बाहायो जेरै बै सागु बा माबा मोनसे फोरबो खुङोबा जोङो आर'नाइखौ बाहायो।
बेजों लोगोसे जोंहा दख'ना दङ। दख'नायावहाय बेयो जाहैबाय हिनजावफोरनि मोनसे गाहाय ओ गाननाय जोमनाय ओ बे द ख'नाया गोबां रोखोमनि थायो आरो आगरा जेरेबा बुंनो थाङोब्ला ओ मा होनो हाजो आगरनो ओ मा मा थायो गोबां रोखोमनि थायो आरोखि। आगरा बेवाय दा बे दख'नाखौहाय गोदोनिफ्राय जोंनि आइजोफोरा
गावसोरनि आखाइजोंनो दानानै गानबोदों आरोखि दा बेवहाय सिगाङावहाय मा होनो ओ मुगा मुगा खुन्दुं आरो आ मान इन्दि खुन्दुं बेफोरजों खुन्दुं लुनानैहाय दानानै गानोमोन आरोख खि दा खिन्थु दानि जुगाहाय दख'नाखौ बेहाय ओ मेसिनावबो मोनो दा बांसिन दा मेचिनाव दानायखौ गाननाय नुनो मोनो आरोखि।
बे दख'नाखौहाय आरो बे जोमग्राखौहाय गावसोरनो गावनि आखाइजों बानायनानै नानै दानानै गानोमोन आरोखि। दा बे ओ गामसाखौबो हौवाफोरनि जा गामसा दङ बे गामसाखौबो गोदोहाय बर' आइजोफ्रानो गावनि आखाइ ओ गोसो बायदि ओ मा होनो दांनाय बिलिरनाय दानानै होयो आरो गावबा गावनि फिसा एबा हौवा बा फिसाला आ बेफोरनो आरोखि। दा बेखौ बहाय जोङो दानि जुगावहाय दानि गोदान मुगायावहाय मेसिनजों दानाय नुनो मोनो गोबां रोखोमनि ओ दा बांसिनानो बुंनो थाङोब्ला आखाइजों दालाखौनो जोङो बुंनांसिगोन आरोखि। दा गासि सो मेसिनजों सोलिजोबबाय खिन्थु बुंनो थाङोब्ला दानि मेसिनजों दानाया गोदोनि आखाइजों दानायजों रुजु जाया आरोखि नोंथां। मानो होनोब्ला गोदोनि आखाइजों दानायाहाय गावसिनि गोसो जानानै एकदम गोसो मोदोम होनानै गावसो ओर दांनाय बिजदिरनाय दायोमोन आरोखि। दा खिन्थु मेसिनजों दसे समनि गेजेरावहाय ओ बिदिनो गोबां ओ मा होनो गोबां अनजिमानि बिदिनो दख'ना गामसा दिहुननो हायो आरोखि। ओ गोदोहाय बिदिनो गामसा बा दख'ना गांसे दानो थाखाय जोङो मुखुबै दाथारोबा बिदिनो साननैजों गांसे बेफोरबायदि हायोमोन आरोख। खि होनब्लाबो मा बिनि ओ कुवालिटिया ओरैबायदि मोजां जायोमोन आखाइजों दानायनिया।
मिसिन जों दिहुननाय बुङोब्लाथ' मा होनो बिदिनो खुन्दुंफोरा गासिबो मिसिनजों दिहुन जानाय नालाय खुन्दुंफोरा गासिबो ओ दसेनो गाज्रि जालाङो आरोखि बेखौ नुनो मोनो जोङो।
दा
दा
बिदिब्ला नोंथां
बिदिबा
आङो मानि जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै फोरमायबायानो नोंथांनो। दा नोंथाङा जोंनि हारिमुनि माखासे दामजुफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। जोंनि बर' हारि औ नोंथां औ दे नोंथा अब्ला आं नोंथांंनो फोरमायलांनोसै जोंहा दामजु होनना बुङोब्ला जोंनि जोंहा बर'नि दोरोङारि दामजु जोंहा गोबां जेरै से मोनसे बुंना लागोनोसै गिबियावहाय जेरैहाय जोङहा खाम थाबाय सिफुं थाबाय थाबाय जथा थाबाय बेनिफ्राय थरखा थाबाय लाायग्रि फिनाय थाबाय गंगोना थाबाय। बेफोरखौ जोंहा मा खालामो बे दामजुफोरखौ दामनानै जोंहा बैसागो मेथाइ रोजाबो बैसागो मोसायो। बिदिनो बायदिसिना जोङो जोंनि रावनि मिलौदों देंखोफोराव बेफोरखौ दामनानैहाय
देंखो रोजाबनाय जायो आरो आरो मोसानाय
जायो आरो मोसानाय जायो थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जों गिबियाव आं खामखौ माबोरै बानायो बिनि बागै नों मोनसे खामखौ बानायनो थाखाय जोंहा मोनसे बिफां नांग्रोगौ।
बिफाङा एसेनो मोजां जालांगोन आरो सिजा जालांनो फैयो जोङो बिफांखौ दानफायखांनायनि उनाव
जों बिफांखौ दाखांनायनि उनाव बे बिफां
जोङो खामनि महर होनो थाखाय जों ना खालामो गिबियाव समानै हानानै लाग्रोगोन आमफ्राय
हाखांनायनि उनावहाय बिनि साह बाहागो खौबो एसे सिारगोन आरो स्नि बाहागोआव जोङो दाख'नानै खुंख्लाबा खालि खालामगोन आरो। औ बिदि खालामखांनायनि उनावहाय जों खालामो बेवहाय जोंनो नांगौ जायो माखासे जिब जुनारनि बिगुर
जिब जुनार बिगुरफोरखौबो जों बेवहाय होनाय जायो जिब जुनार बिगुर होखांनानै जों औ औ औ नोंथां औ औ नोंथां औ औ।
खि होननानै बेखौबो सिथाब होनांगौ बेखौ सिथाब होयोब्लासो जोंहा मा जायो खामा गोमखाङो बे खाम गोमखांनायनि थाखायबो जोंहा मोनसे नांगौ आवा खुन्दुं बे आवा खुन्दुखौ जोङो बे माबायाव मोसौनि बा माबा जिब जुनार जों बिगुर होयोना बे बिुगुर फोरावहाय होफानांगौ जाहाथे सिंनि बारा साजों रिंखांबोना गबोआ आरोखि बेनि थाखाय
औ औ
बेखौ जोङो खामनि गोमनाया दुं दुं होननानै जोङो गोमनायखौ खोनानो मोनो ओमफ्रायहाय जोङो खामाव गोसोम गाबफोर होनाया जों बांसिन नुनो मोनो आरो। फाय बांसिन जों गोसोम गाबखौनो होनायखौ जों नुनो मोनो खामनि फारसे साइदआ एसे
औ औ नोंथां औ। औ बानायनानै बेनि माखासे बेखौ दानख'यो जोंना महर होयो सेरजा
महर होयो सेरजानि। महर होनानै आ बेहायहाय मा खालामो जोंहा गिरुफोर होयो आरो। होननानै बुङो जेरै गिटारफोर बायदि होनाय जायो नोंथां बेफोरबायदिनो औ
द
सेरायावहाय जोङो दोंब्रै दिरुंखौ होनाय जायो आरो बे दिरुंफोरखौ रदा रैमोन दै मोन सनासिम मुङै दोननाय जादों आरो माने जोंनि बर'नि मुंजोंनो दोननाय जादों बेखौहाय बेहाय सेर
थायो सेरजा हुग्रा बे सेरजा हुग्राखौ जों मारै खालामो हौवाजों लोगोसे बेहाय माखासे ओ
ओ मोनसे रोखोमनि दिरुंखौ बेहाय बाहायनाय जायो औ आरो बे दिरुंखौ बाहायनो थाखाय एबा बे दिरुंआव जोङो सेरजाया मोजां थांनो थाखाय मा बाहायो मोनसे
बुस्थुवा बेरेनि माबाखौनो बाहायो औ नोंथां। गोब्रासो जायो आरोना सेरजाया रिङनायाव मोजांसो जायो औ नोंथां औ औ सेरजानि रिंनायखौ जोङो गगिलिं ग होननानै बुङो औ औ बिदिनो सेरजाजों माखासे माखासे ओ बावगोमा हाबनाय बेफोरखौ जोङो दामनानै रंजानो हायो हायो बा खोनासं
रंजानो हायो बा खानासंनो हायो आरो थिग बे बायदिनो जोंनि गोदोनि जारिमिनाव लिरनाय दङ' सान्दोबाव दियानि सेरा दामनायाव।
गबहाबनाय होन्नाय।
गब' होन्नाय फोरा औ आरो ना थिग बेबायदिनो आरो गो जोंहा सिफुं सिफुुङा जोंहा औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो ना नोंथां माने जोंनि हारिमुनि गो आरि दामग्रा देग्राफोरा गासिबो मिथिंगानि नो मोननायखाय जोङो बानायनायजायो उम सिफुङाव जोंहा गरङा गरंबा थायो सिफुंखौ जों मा खालामो औवानिखौ हास'नानै माइ
औ नोंथां दिना सिफुंनि गरंखौ गरंबा।
फुंनि गरमखौ गरंबा खामनाय जायो आरो।
आलादा गंसे थाबाय ओमफ्राय सिबग्रानि अनगायै आलादा गरंबा थायो आरोना औ नोंथां औ औ नोंथां।
बिदिनो सिफुंजों बायदिसिना। फोरखौ जोङो बोनो हायो दामनानै दुखु सुखुनि मेथाइ रोजाब।
बेबायदिनो जोंहा गोदो समावहाय मा खालामोमोन जाय लावखा खारफोराहाय मोसौ गगुमनायाय बिसोरो सिफुं लानानै देंखो होननाय बा सु-सुनायखौ जोङो खोनायोमोन बा नुबोदोंमोन आरो औ ल जोंहा दङ गंगोना बे गंगोनाखौबो जोंहा औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो औ
फिसा फिसायै पेनसिलाव खालामनानै बेखौ माने महर होनो दानख'नाय जायो आरो बेजोंहाय जोंहा
बेहाय जोंहा ओ गोमखांनाया ओ ओ माबायदि गोमो थेंथेव थेंथेव होननानै बिनि सावनड आ बिदि
औ औ नोंथां सिङाव बुंनाय बेनि जेथु
बे थरे ररे र' होननानै बुंनाय जायो औ ओमफ्रायहाय मोनसे जायखौ होनना बङो ना नोंथां बे थरखाखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो नोंथां औ बेखौ मारै बानायबा जोङो औवाखौ
गोलाव लायो एसे ओजों
जों बुंनो थाङोब्ला ओ ब्रै फुट जाहांबा ब्रै फुटफोर लानो हायो बिदि ब्रै फुट लानानै बेखौ जों गेजेरावहाय दान ओरैहाय फारनै साइदोबो एसे एसे दानफ्लङो ओमफ्राय गेजेरजों जोङो खालाम
बेनिफ्राय बेखौ मोननै बे दानखावनायजों ओरै औ नोथां औ।
बेफोरबायदिनो बेबो ख्रब ख्रब गोमखाङो आरो नोंथा।
औ। औ नोंथां औ। बेखौ जोंना माबायदि जाहैयो जाहैबाय बेखौहाय बानायो बेखौ एसे गोजौ गाहाय गोजौ गाहाय दानस'नानै गायनाय जायो आरो बे मोननसे गनजों ओरै फुथ्रोदनानै होयोबा बेहा माने माखासे सोदोबा देंखो रिंखाङो। औ औ।
बेफोर दोरोङारि ओ दामनाय देनायफोरजोंनो जोंहा बर' समाजा थाङो आरो जेरैहाय जोङो खेराइ फुजा होनाय बैसागो फोरबो रंजानाय बाथौ
बेखौ बाहायनानै जोङो रंजानाय बा
मोदाय इसोरबा बेखौ फुजिनायखौ जोङो थिग बेबायदिनो जोंहा मोनसे ओ ओ दामजु जाय दामजुआथ' जोंनि बर'निबो बुंजायो बा बे गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय माने जोंनि भारत हादराव सोलिजानाय जायखिया हारमुनियाम होनो ना नोंथां? बे हारमुनियाम
बेथ' जोंनि बर'नि नङाखौनो होननांगोन नोंथां मानो होनोब्ला बेखौ माने गुबुन जायगानिफ्रायसो लाबोदों। खिन्थु दा जोंनि बर'फ्राबो दा बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बाहायो बाहायनायालाय बे जोङो हारमुनियाबो जोंनि बैसागो रंजाबा जोंनि मेथाइफोराव जोबोद बिहोमा होयो आरोना नोंथां औ। बे गैयाब्लानो जाया होननायबो जायो जोंनियाव हारमुनियामजोंसो माखासेे देंखोफोरा थिग बेबायदिनो हारिमुआवथ' गोबां रोखोम नोंथाङा जे बुंलांबाय सिगाङाव गाननाय जोमनाय दा आं बुंबाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय